हेलौ
औ हेलौ औ खोनादों ना नोंथां अ हेल अ अ मा होनो अखा हानाय नि दावराव खोनादों नामा नोंथां?
अखा हानायखौथ बिदि खोनाफैया खै माथो
अ दे रायलाय जागोन दे बिदिब्ला। औ रायलाय
औ औ
औ
दा नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
सावरायजागोन।
खोनादोंना औ थारमाने औ आयदाया जाहैबाय माने जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय
औ औ औ
औ माने ओरैनो नोंथाङा बर'नि मा जानायखौ साबसिन मोजां मोनो?
ओ अमाजों नारजि ओंख्रि जानो जोबोद मोजां अमाजों नारजि आरो अनलाजों दाउ बेफोरो जोबोद मोजां
औ औ औ आरो आरोबाव माबाफोर दंबावो नामा?
ओ सबायजों साम' ओंख्रि औ जानो जोबोर मोजां मोनो साबसिन औ
औ नोंथाङा बेफोरखौ गावनो बानायनो रोंगौ नामा संनो रोंगौ नामा?
ओ संनोथ' हायो औ हायो एसे एनैखौ संनो हायो संनानै जायो।
औ दा जोंनिया जिथु अनला ओंख्रि अनलाजों दाव बेखौ माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
संनायनि आदबखौ औ
जोङो ओ अनला औ जागोन नोंथां जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ संनो गोनांब्ला जोनो गिबियावनो माइरखौथ' नांखासि सिगोन नङा होमबा ओ माइरंनिफ्रायनो बानायो जि मोजाङाव लाबोदो न'आव बा जायखिया माइरं जों लानो हायो ना? ओ जोंनि न'नि न'आव बानायनाय ना न'आव गायनाय जि माइ माइरं दा बिनि फ्राय जों बायनाय जोंनि न'नि न'नि माइरंफोरा जानायाव अनला ओंख्रिया जोबोद साबसिन जायो आरो नंङा होमबा? ओ बिदिनो जोंङो माइरंखौ गिबियाव ओ दैयाव एसे सु-सुनानै जोंङो सोमना लानांगोन जाहाथे माइरंङा गुरै जायो। एसे नंङा होमबा?
ओ नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो जोंङो जेब्ला माइरंआ सुखांनानै एसे गुरै जायो अब्ला जों इखो सुखांनानै लाबाय लानानै जों बेखौ ओ देना ओ थबसि बा उवाल बा दिंखिफोराव जों देनो हायो नङा होमबा? ओ गोदो गोदाय समावथ जोंङो अनला जोंङो बांसिन दिंखियाव देयोमोन ना दिंखि होनना बुंङो ब्ला ओ दिंखिथियाथ जोंनि साब ओ ओ दिंखि आरो उवाल जोंनि बर'नि साफ्रोमनि नखरनिफ्राय दिंखिया थाखा जोब होनजायो नंङा होमबा खि आरो उवाल। औ बेयो थाफ्राम खायोमोन। जोंनियाव औ दा दिं खि आरो उवाल बियो बर'निनो मोन जे ओ देग्रा नङा होमबा आगजु ओ गोदो समावथ जेबो मिचिन बायदिसिना गैयामोन। आथिखालाव थ ओ दानि गोदान मुगायाव बा जि दावगालु मुगायाव जोंहा मिसिन बायदिसिना ओंखारबाय। बिदि जोंङो मिसि सिन जोंबो देनो हायो अनलाखौ। जेरै ओय मा ओ मिसिना मिक्सार ग्रेन्डार मिसिन होनना बुङो जायो जायखौ जोङो ना औ बेजोंबो जोङो देनो हायो थेवब्लाबो जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो जोङो औ सोर ग्रेन्डार दासिमबो जोङो जोंनि ओ ओनसोलफोराव गामियारि ओनसोलाव दासिमबो जोङो बिन्थि बा उवाल्डावनो देयो जों दासिमबो नङा होमबा। बिदिनो जोङो देनानै देनानै गुन्दै खालामना लाबाय बेखौनो जोङो अन गुन्दै होनना बुङो आरोना बे बारायनाय जि गुन्दै बेनो अन गुन्दै बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओंख्रि संनो थाखाय औ ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओ गिबियाव ओ जि गोनांथि जानाय बानलु फियास बेफोरखौ जों ओ थावआव जों एस से हरग्रोना लायो आरो नङा होमबा एवनानै जोङो ओ दैखौ होनाय जायो ओमफ्राय दैखौ होनानै जोङो दैखौ एसे गोदौजासे फुदुंग्रोबाय नङा होमबा ओ जेब्लानोखि दैया गोदौगोन औ ओ ओ बे दै गोदौ होनायनि गोदौनाय लोगो लोगोनो जोङो बै अन गुन्दै ओ दै फुदुंना लाग्रोनाय जायो ओ बेनि ओंखायनो जोङो बे अन गुन्दै खो जोङो ओरैनो गोजाबो होजायो बा दैयाव एसे गलायना लानानै जों ग्रोब होनो हायो आरो जाहाथे अनलाया फिथर खाया नङा होमबा बेफोरबायदिनो जोङो अ एब बे अन गुन्दैखौ जोङो गलायनानै बेयावनो गोदौनाय दैयाव जोङो बेखौ होसननाय जायो आरो बेनिफाइ जोङो मा होनो जों खारै होनाय जायो बेवहाय खारै अब्लासो होना सो जागोन नालाय खारैजों सो बानायनाय जायो जोंहा बेखौ थावजों संनाय जाया खारै ओंख्रि अनला साराय होन्ना ब बुङो बेखौ बिदिनो जोङो ओ खारै होबाय ओमफाय गोदौबाय बेनिफ्राय जेब्लानिखौ जोङो दाउ बेदर होगोन ना बेवहाय अब्लाना जोङो दाव बेदखौ आरामसे ओ गोदानानै बा सुनानै साफा खालामना लानानै जोङो माबायाव थांगोन फ्राव गोदाना लाबाय सुनानै आराम बेनिफ्राय जोङो थाव एसे होननानै जों बेखौ एसे एव थ्रमग्रोना लानाय जाबाय आरो नङा होमबा ओ जुदिजोङो एवफ्रामालासिनो जुद औ जुदि जोङो बेदरखौ जोंङो एवालासे नों ओरैनो होयोब्ला बिए सि फास ओंखारनो हागौ आरो बेदरा ओ मोजाङै मोनाबो जानो हागौ आरो नङा होमबा औ मोनामनाय औ मोनामनाय मोनामनाय ओंखारो बेनिखायनो जोंङो बेदरखो एवग्रोना लाबाय एसे एवफ्रामग्रोनानै बेनि उनाव जोङो ओंख्रिखौ गोदौ होयो थायोना बे ओंख्रिखौ गोदौवबाय थानायाव जोङो बे बदर खौ होनाय जायो होसोनाय जायो आरो नङा
औ
ओ बि बिदिनो जोङो नैजि थामजि मिनिटसो औ दे बुंलाय
दे बुंलाय औ माने बे जिथु दै फुदुंनाय
औ औ
अ नोंथाङा बुंग्रोनो हा
अ अ मा बिदिनो जोङो ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ ओ बिदिनो जोङो ओ नै नैजि थामजिसो मिनिटसो जोङो ओंख्रिखो सं नङा होमबा
औ। बेनि उनाव
खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नैजि थामजि मिनिटसो जोङो संनानै जोङो ओंख्रिखौ फो फोमोननाय जायो नङा होमबा ना ओ मोनखांनानै बिदिनो जोङो ओ अनला ओंख्रिखो बिदिनो संनाय जायो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा मा बुंनो नागिरबावदोंमोन दे बुंलाय नोंथां।
माने आं सोंनो नागिरनाया बेनोमोन जि जितु दै फुदुङो जोङो बेसेसो गोबाव फुदुंब्ला मोजां जायो ओ।
अ दैखौ ना?
हेलौ
दै फुदुंनायखौ ना नोंथां? अ जों बेखौ दै फुदुंनायहाय जोङो जेब्ला ओ जोङो पियास बानलुफोर खौ एवनानै लाया होमबा थावजों एसे सेनो ओ बे बे सो संनायाव जोङो दैखो होफाखानो हायो जोङो बे समावनो ओमफ्राय फानानै जोङो साराय दुंजासिम बा दैया गोदौ जासिम दैया जे ग्लब ग्लब गोदौवो ना नोंथां
औ।
होमबानिया जोङो बे गोदौबाय थानाय समावनो जोङो बे अनला गुन्दैखौ जों होनो हायो आरो अन गुन्दैखौ।
औ औ नंगौ।
बिदिनो होनानै जोङो बेखौ संनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो। दा नोंथाङा जुदि बेनिख्रुइ आरो बेलेग आलादा आलादा सिनाय नाया नोंस मानि नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
मानि सोमोन्दै
बे अनला बेनि सोमोन्दै एसे आलादा रोखोमै नोंथांमोननि ओसोलाव माबायदि स
आलादा रोखोमै माने नोंथाङा जिबायदि बुंदों संनायाथ बे एखे आदबैनो जायो जानाया लाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां अ आरो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ बिनि अनगायै खौ मा मा जि माबा बेफोरखौ जों जानो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेदरनि अनगायै
अनला ओंख्रिखौथ जानाया गुबुन गुबुन ओ बेसाद बाहायनानै संनो हायो ओरैनो बेदरा बांसिन माने मोजां मोनजानाय आरो बेनि गेजेरावनो माब्लाबा बेदर औ बेदर गैयाब्ला माने मालाबा समाव आलुजोंबो जानो हायो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा ओ बे मोनसे खुन्थाइ फिथाइ गोखा फिथाइबो होनानै जायो
अ नंगौ नोंथां औ अ बेखौ खुन्थाइ होनना बुङोमोन जे नोगोना औ बेनिफ्राय जोङो मैदेरफुल मैदेरफुल बिबारजोंबो जायो
औ औ नंगौ उम मैदोफुल बिबार जायो आरो बे मुला जिथु औ नंगौ मुलाफार राननानै गोरान फोराननानै दोनो ना? बेजोंबो जानो हायो बेबायदि आरो औ औ नंगौ बेखिनियानोआरो अनलानि सायाव दा औ औ
बेनिफ्राय दा जोङो औवा मेवायफोरजों जानो हायो नङा होनबो नो ओं।
औ औवा मेवायजोंबो। जानो हायो। बे मोनसिखौ बावगारनानै दंमोन आरो एसे औ जाफेरबाय अन-औवा मेवाइजोंबो माने औ औ औ औ। गोथाव जायो आरो अन ख्रिया बेबो बर'फोरनि मोनसे जे दोरोङारि जानाय
औ औ औ नंगौ नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बै बासिगार बिबारफोर जानो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नं
बायसिगार बिबार मिथिगोना नोंथां? अ बायसिग्रा बिबार आरो सेवालि बिबार सेवालि बिबारफोरजोंबो जों जानो हायो। माखासे बिदिनो जोङो। अ मा अनला ओंख्रिखौ मासे ओंख्रिफोरजों जोङो संनानै जानो हायो आरो नंआ होनबा नोंथां? ओ जानो हानाय अनला ओंख्रिखो जानो हानाय।
औ औ। गावनिस। सुबिदा नायनानै
ओ बिदिब्ला नोंथां औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ दोरोङारि। जोंनि अनला।
औ। हेल' हेल'
जों रायलायखो बेखिनियावनो दोनथनिसै नामानों -
औ नोंथां दोनथ जाासिगोन दे बेखिनियावनो औ नोंथां बेखिनियावनो फोजोबथनो हासिगोन दे औ। दे।